हेल' हेल' आं खोनादों ओ थिगानो जोङो समाजारि जेंनानि सायाव एसे कन्टिनिउ खालामनोसै
ओं दे
अ' मोनसे जोबोद साननो गोनां जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि साननो मोनथिया आङो खिन्थु बे जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जे जोङो गाव गावखौ सुंथानो हायिनि सिगां सिगांनो जोङो मा संसाराव संसार जानाय बा बाला गुदुङाव आगान होननाय बे मोनसे बे मोनसे जोबोद साननो गोनां एजेन्डा बा टपिक बेखायनो जानो हागौ सरकाबो मिनिमाम जिदाइन बोसोर खालामामना होादों आरो बयसखो नैजिसे बोसोर खालामामनो हादों बेयो थारैनो जोंनि समाजा बेखौ मा नोजोरजों नायो
उम बेसेबां होनबाव दोननोबाबो माने दा मानसि मान गथ'फोरा बुजिबावा माने बे बैसो जायैनि सिगांनो माने बारायलायनानैसो लालायबावो जाहाथे आयेननि बे बायदि खालामनानै होननानै माने सोलायो आरो थेवबाबोदि इयुनाव मा जालांगोन गावसिनिरनि लाइफि माबादि मा जालांगोन बेखौ साना माने गुदुं गुसुखौ सानग्रोआ
उम
गोसोखौ हमथानो हाया आरो
माने
उरांफारां जाखायो नालाय मानसिफ्रा
बे बेनोथ' जेंनाया बे समाव उरां फारां जाखायो होननानै जों हेगारना होनायावनो बिदि जादों नामा मालाबा बिदिबो नाङो सानखाङो आं।
औ ओमफाय इदि समाव उरां फारां जायो नालाय एसे गार्जेन फोर एसे सानना नायनांगौ आरो मोनसे माने गथ'फोरखौ इथ बांसिन दिथा होनांगौ खेर खालामसिनांगौ आरो।
खेर खालामनांगौ उम
अबावबा थांनाय समाव अबावबा बेरायहैनाय समाव सोरजों थांनाय सोरजों फैनाय बा अबाव थायो अबाव मायो बेफोरखौ माने थाल लानांगौ। माने एसे मोजांसो साननायफोरखौ सोना होबाय थानांगौ आरो ग-गथ'फोरखौ।
उम गियान गियानफोरखौ उम
ओं मोजां साननाय आरो गावनि आथिङाव बोरै गसंलांनांगौ बेफोरखौ
जोंनिया समस्या बेनो जोबोद जोबोद समस्या दोङो जोंहा जोबोद समस्या थेवबो जोंनिया मा गियाननि फारसे गोसो होनाय मोनसे माबाया मोनसे परिबेक थासारिया जोबो
ओं
ग्यान ओइ मा गियान ओइ मा गियान ओइ मा गियान दोन माने गैला आरो फैसा फैसा थाखा थाखा नङा होमबा। बे टाइपनि जाहैनायाव जोंनिया गारजेनफोराबो बिदिनो जाहैबायना एकदम फैसा खामायनांगौ नु माने खबर माने आ थानांगोन थां टिउसनाव थनांगोन थांं स्कुलाव हायाखै टिउसन होगोन मोननै होगोन मोनथाम टिउसन होगोन फरायनांगौल' बाबा बिदि मोनसे टिउसनाव थांनादों दा फराय नायाखै खायसे फरायसाया टिउसनाव फैनान नामाव फैयो खिन्थु बिथिबा आदामारि बिदिबो दङ बेखौबो था लानो गिया इसिबो।
अ बेखौनोथ' थाल लानांगौ।
दा बेयो जोबोद साननो गोनां दा मा सानो बेनि सायाव जोंनि समासा जोंनि आफादफोरा माबायदि राहा लादो आरो आं एखनबा ओरैबो नाङो जे मा खालामो जों जमा मा होनो मोनसे गेवलां मेल बानायो एखनबा। पासस' सयस' बा दुस' तिनस' फरायसाफोर जयो बा मिटिं जायो। माने भासनखौ जों गेवलाय मेल गेवलां मेलाव बुङो हय। नंगौ खिनथु औ खोना संग्रायाबो खोनासंदोंना सङा खो आं बिदि होखां मालाबा
बिदियाथ' बांसिनानो थाखायो माने ख खोनासंनायानो बांसिन खोनासंबाबो फारसे खोमासोसो फारसे खोमा जों गलांग्रा गलांग्रा थाखायो।
बेनोथ' आं ओंखायनो बै बै स्टेजाव पास्न होनानै गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन बै सान्थिखौ आं मालाबा मालाबा फोथायनो गोब्राब मोनो थारमाने।
औ जाखायानो बिफोर माने थाख होबाय थाखो बेफोरखौ जों मिथिखायो बेफोरबायदि ओं होनग्रा गथ'फोर दङ। ओं ओमफ्राय ना बे- बेबायदि खोनासङो बेबायदि सानग्रा होनग्रा मानसिफ्रानो माने इयुनाव दावगानो हाहैया आरो माने गावखौ सासे राफोद मानसि मानसि नानै थिनानै सिनायथि होनो हाहैया
उम
बेखार थादों ना ओमफाय उनाव खम जालांनायजों बैसोजों लोगोसे फस्थायलांसिगोन अ गोदो बै फोर बुंनायफ्रा मोजांमोन मोन जों खोथाखौ खोनासङासै खोथा लायासै बेफोरबायदि जायो आरो।
उनावसो जों रिलाइस खालामो दा दा गैया आरो जेबो दा दा लाइमोननि इग' दुगा गोहो बोलो बायदिसिना बेफोरो माने बि गमब्रायनायाव रावनिबो खोथा मानियोमोन। मोनसे माबाया थाहै आरोखि बे नलेजखोनथ' जों होनो हानांगौ फरायसा फोरनो बा लाइमोनफोर जे जोङो बिदि जानाङा बे समाव बे समा जोंनिया सोलोंनाय सम। जोङो एनिहाव जोङो सोलोंनांगौ दैलि सानफ्रोमबो एब्रि इयार जों थाखोनि लेखाज लेखानि अनगायैबो जोङो सोलोंनांगौ गियाननि दा गोबां दङ बेनि फारसे जे गोसोजों साबेसे हायो? रामायन महाभारतनि खोथा साबेसेया मिथिगो जोंनि फरायसाफोरा रामाय रामायना मा होनबाथा रामायना सोरदोंमोन बेनि रला सोर महाभारतनि माबाया सोर जेबो मिथिया एफोरखौ औ जेबो मिथिया आं बेफोरनि फारसे माने मा रामायन मा माबार सोर भिम मा अर्जुन एक मिथिया बिसोर रो ओय दाना फ्रि फायार गेले गेले देरबोनाय बिदि बैथान माने एख' गैया बे जोंनि थाखाय साननो गोनां आरो गुनजिर अरखाना फैदो आरो दंफाङा दफां गुनजेर अरखाना फैनायाव जोबोद गिदिर खिन्थु गुन्जिराव अखाना फैदों
आरो बांसिन निसायाव हाबग्रा जाबायना बिसोर गथ'फ्रा
अ बेखौथ' आरो बाबा आ बेखौ आं नै रायज्लायहांमोन बे खोथाया जोबोद मोजां दिहुना होदोंथाङा जे जोंनि फरायसाफोरा निसानि फारसे जाबायदि गोसो बोजादों फुरा समाज बरबाद खालामनायनि मोनसे एसे हाथियार दैनो ज जादों बहुद माने गिनांगौ माने जों जों जेब्ला गारजेन जागोन बा गारजेन जायो ओ जोबोर गिना थागोन आरोखि आंनि गथ'फोरा थांनानै सोरदोबा गाज्रि लोगोजों नांनानै बबेबा माने द्रागस जानाय गान्जा सोबहैनाय बिदि माबाफोर हुदा दं नामा दंबाथ' थांखाबाय थांखाबाय बे गैखाला बेयो ओ नोंथाङा फोथायनो गोब्राब
लामायाव आगान होबायबाथाय बेफोरखौ बेखौ लाबोफिननांगौआ माने गोरोबसै आरो
थाङा फोथायनो नोंथाङा दा फोथायनो थान मोननो हागौ गोब्राब मोननो हागौ आंनि आंजों एखेगे फरायनाय आंजों एखगे फरायनाय ओ जोंनि लोगोनि फंबाय सासेनि पास दस किल'मिटारसो गोजान आंनि फंबाया जोबोद मोजां फरायनायावबो जोबोर मोजां मा जाहैखो गाज्रि लोगो बिदि द्रागस जाग्रानि संग गोलैनानै मा जाहैबाय अकदम माने बिमाखो फिजिकेलि पानिसमेन्ट होनानै फैसा थाखा लाङो फैसा हराबा बु बुयो बिमाया मा खालामनो आलाय सिलायनो सोरनिफ्राय लाथनाबाबो माने माइरं फाननाबो मालाबा हरदोनो बिदि हरनानै उनाव मा खालामनो रि उनाव बारानिफ्राय बारा जालांबाय ओमफ्राय गथखौ रिहाबाव दोननो गोनां जाबाय आला बेहालागै रिहाब सेनटाराव दोननानै हामगोन थिग जागोन नामा होननानै दोनबाय बहायबो थिग जाया उनाव एसे हामो सप्तासे थायो आरो जाफिनो उनाव आरो उफाय गैयिनि मोनसे राहा लाबाय मा ओइ संसारखौनो जा होनोसै किजानि फिसाया बिसिया बुजायनो हागोन नामा होननानै बिदि माबाना होबाय बेहायबो जायासै दा दा मा अबस्थायाव दों मिथिया आं नै आजि सय मास सिगां बे खबरखौ मोनदोंमोन आरोखि जोबोद बोरैबा नांदो बे खबरखौ मोननानै थ बेफोरनो आरो उदाहरना आरो आरो माबाफोर समस्या देलाय
मा होनबावनो आरो माने मानसिफोरा गाज्रियाव थांनो सम नाङा होनदों नामा मोजाङाव फैनोसो सम नांगौ दा होनबा बिनि बिनि लाइफ दा माने बरबादानो होनजासिगोन बे
बरबादखा
उम गैला माथो जेबो गैला माने बिमा बिफा नि दुखु दुखु दाहाबाथ' आरो मा होनबावनो
उम
माबा मोनसे सानदोंमोन बेसोरा
बिमाया ओइ बेफोर बेफोर जानाय
खौ
ओआफादाबो बेसे लानो माने बारा जाहैबाय आरोखि मोनसे लिमिटखौ बारनानै जाय लेभेलनि सिगांनो खबर लानांगौ हायासै उनाव बिमाया मा खालामनो बिमा बिफाया दे नों लानाङा बाबा जोङो जौखौनो फेयो होननानै रुमखौ बा जौखौ दोनफैयो जायो माखासे माखासे बेखौ जौखौ लाया बेखौसो लायो बिजि आ बिजि लानानै मायबा बिजि नामा आं मिथिया बिजिखौ सुनानै माबा फाग्ला बायदिसिनायाव लां
उम
जोबोद
होमबा बे औ बेफोरबाय दि जों बर' समाजावबो बेफोरबायदि माने जालांनो हाबाय माने जालांबाय आरो ना बुहुत दुखु दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बेफोरखौ ओं बुहुद बेफोरखौनो एसे माने बांसिन सिगांनिख्रुइ जेसेबां नोजोर होदोंमोन ओमफ्राय दा बांसिन नोजोर होनांगौ समा जाबाय आरो
दा बांसिन नोजोर बांसिन जोब पुलिस पुलिसफोराबो इमान माबायाना उ पुलिसफोराबो इमान माबाया बेफोरखौ पुलिसफोराबो बै मोन माबाबाय थाया
ओं बेखायनो जों ओं जोंनि बेखायनो बर' समाज सुबुंङा आबादफ्रानो बांदों बेफोरखौ बांसिन नोजोर होनांसिगौ आरो
नङाबा फिफ्टि पारसेन्ट बर'फ्रा थांखानानै दं आरोखि हुम हुम
ओं नङाबा सानफा एफा दिनै सासे गाबोन सासे बेफोरबायदि जालां जालाङोबा जोंनि बर' समाजा मा जालांगोन
उय साननो‌गोनां आरो थिगानो जों जोबोर मोजां मोजां खो था सावरायबाय गाहाम नांबाय जों सम मोनबा रायलायबावसिगोन ना उम उम दे गोजोननाय थाबाय
औ